औ आं खोनादों। औ आं खोनानो मोनलियाखै दायो नोंथाङा इयारफनफोर लादोंबा बाहाय मोजां खामबा खोनागोनदां।
ओ ओ आंनिआवबो एसे। एसे माबा हायदों नोंथिं। नोंथांनिया इखायनो नोंथाङा एसे मोजांहै ए जायगायाव थानानै नेट मोनग्राजा जायगायाव थानानै रायलायनो हा हागोन बे समाव आङो रायलयनो सानदों ओ जों दैनि फारसे रायजलायनो सानदों। आं बे। समाव रायलायनो हागोन ना औ दे। अब्ला आङो बे समावहाय दैनि सोमोन्दै बुंनो दै होनोब्ला दैया मोनसे लाव लाव बेसाद। बे दै। जोंनि जाय जाय जिब जुनार बा जिउ गोनां बेसादफ्रोन जिउ गोनां ओब फोरानो बे बुहुमाव बेसांखिनि जिउ गोनां दोङो बे जिउ गोनांफोरनि थाखाय बे दैया जोबोर गोनां। जेरैहोय जिउ गोनां होनो ब्ला जिब जुनार मानसि ओ दाउमा दाउस दा आरो बिफां लाइफां बे फोर सब गासै यावनो जिउ गोनां बिफोरो ओ रो बिफोरो गासैनोबो बे दैखौ जोबोर गोनांथि दैयाहाय दैयाहाय गुबुन गुबुन जेरैहै ओ लै थोआव थायो आरो लैथो निफ्रायनो गोजौ जायगानिफाय एसे गाहाय लैथोआव बे बोहैलांनाय बि जायखौ बुङो जों दैस हा हारि बुङो दैमा हारि बुङो। आरो दंग' नालाफो फोरजों बोहैनायखौबो जों नुनो मोनो दैया बिदि गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय थायो। ओ आरो जेब्ला सान्दुङा गोसा दुङो अब्ला लैथोनिफ्राय दैयाहाय खफ' जानानै गोजौआव बिरलाङो आरो बे गोजौआव बिरलांनानै बे गोजौनिफ्राय सिरि सिरियो जेब्ला सिरियो अ अब्ला बियो दै जायो जायखौ जोङो अखा हादै होननानै बुंनाय जायो आरो बे अखायानो आरो दैमाजों बा दं-दंग' नालाफोरजों बोहैलांनानै लैथोआव मोनहैफिनो। नोंथाङा खोनादोंदा ने? ओ औ बिदि बिदि मोनहैयो आरो बे दैया जोंनि थाखोय जोबोर गोनांथि जेब्ला जों आबाद मावो अब्ला बे आबादनि थाखायबो बे दै दैखौ जोबोर गोनांथि। नैबे दानि समावथ' बिराद आबादनि सम ओ बे दैज्लां बोथोरावहाय दैनि जोबोर गोनांथि जायो गोबां आबादारिफ्रानो आबादखौ मावो बेवहाय बायदि बायदि आबादफोरखौ मावनाय नुयो जों जेरै माइ बायदि बायदि बायदि बायदि आबादफोरखौ जों नुनो मोनो नाथायब्ला नैबे दानि समावहाय बे दैज्लां बोथोरावहाय जों बांसिन मावनाय नुयोब्ला ओ माइ आबादखौनो जोङो बांसिन नुनाय जायो नुनाय जायो। आरो दै होनोब्ला गोबां दोङो जेरैहाय खुङाफोर बानायो जोङो खुङाफोर बा जोङो दैखर बा ओ दंकल बायदिसिनाफोरावहाय दै फोरखौ जोङो मोनो आरो गोदोनि जुगावहाय गोदोनि दिनावहाय दैखौ दोननो थाखाय जोंहा जेबो मुवा गैयामोन बेखायनो गोदो दैखो स्टर खालामनो थाखाय जायखौ इं-इं इंलिसाव वाटार बेंक होनना बुंनाय जायो आरो बेखौनो बर'आव बुङो फख्रि होननानै बुङो जोङो। ओ फख्रिखौ बर'आव मा होनो आं बेखौ एसा-एसे आन्दायबाय नाथायबा आङो बे सोदोबखौ आङो फ ख्रि होनना बुङो। इंलिसावबा पन होनना बुंनाय जायो। ओ दायो आङो बेसांखिनि खौनो बुंथ'नो सानबाय आरो बे समाव नोंथाङा एसे सम बुंनानै आ आंनो ग थायफिननो हागोन।
औ आ बे दैनि सोमोन्दैखौ नोंथाङा जि बुंलांदों बेफोर नंगौ। आ आंबो बिनि सायाव एसे नोंजों रायज्लायफानो बा सरजाबफानो आं गोसो जाबाय जिहेते जि दै बे दैखो मानसिनि जिबननावल' नङा नाथाय गासै जिब जुनार बा जि बुस्थुआ जिबन गोनां बिसोर गासैनोबो दैनि बहुद गोनांथि। मानसिनोबो गोनांथि आरो बेफोरबायदि दै जोंसो गासै खामानिखौ मावनो हायो जेरैहाय बे दैखो मानसिफोरनि लागै लोंनायाव बाहायनाय आरो बेफोरबायदि सि-जोम सुनाय बेफोराव जों बाहायनायफोरखौ नुनो। मोनो लोंनाय जानाय बे लोंनायाव बा ओंखामफोरखौ फोमोननायाव मेगं थाइगं फोमोननायाव बा बेबायदिनो सि-जोम सुनायफोराव बेफोरबायदि जों बे दैखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो गोबां बेफोरबायदिनो बिफां लाइफां बा आबाद खालामनायफोरावबो जोंनो दैखो नांगौ जायो। बिदिनो दैफोरखो जि अखानि दै हायनानै जि जमा जाना थायो बेफोर दैफोरजोंनो गोबां आ जों बेफोरबायदि आबाद खालामबोनायखौ जों नुनो आ जों बेफोरबायदि आबाद खालामबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो जि आबाद खालामो बेयाव आं जिबन गोनां बुस्थुखौ आबाद खालामनायलाय बा जिउ गोनां बुस्थु मोनसे आबाद खालामनायलाय बेयाव गोबां बेफोरबायदि दैफोरखौ नांगौ जायो आ दिनैनि आ मुगायाव जुदि दै बे बुस्थुआ गैया
ओइ ओइ माबा उम उम नेट मोनाखै मोजां रायलाय
हायबाय हाबाय खोनादों औ औ बिदिनो गोबां जों नुनो मोनदों ओ दैफोरजोंनो गासै खामानिफोरखौ मावनाय बेबायदिनो मटर साइकेलफोर दिनैनि जुगाव जों नुनो मोनबाय बेफोरबायदि ओ मटर साइकेलफोरखौबो सुनायफोराव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो दै बुस्थुखो आरो बिदिनो आ सि-जोम सुनाय बा बिदिनो मटर साइकेल गावबा गावनि मटर साइकेलखौ सुनाय बा गाव बायनो देहाफोरखौ साखोन-सिखोन साफा हैै दोननो थाखाय दुगैनाय जायो बे दैजोंनो। लोंनाय जायो, खामफोरखौ फोमोननाय जायो, मैगं-थाइगंफोरखौ फोमोननाय जायो आरो बिदिनो बे दैखौनो आं गाव गावनि न'आव थानाय जिब-जुनार फोरनोबो लोंहोनाय जायो आरो जायफोरा आ मटरफोर बाहायो। जि मटरा दैखौ बोनानै आ मानसिनि लागै सस्था खालामना होयो बेफोरबायदि हासिंनिफ्राय दैफोरखौ जों बोनायफोरखौ जों नुनो मोनो। नाथाय गो आ आगोलनि दिनफोराव जों नायोमोनबा बिदि आ सुबिदाफोर गैयामोन मथर बा दैखर बेफोरबायदि फोरखो जों नुनो मोनामोन नाथाय बिदि ओ अखानि दैफोरजों जि फैनाय बा दंखल बेफोरबायदिखौ बाहायनानै मानसिफोरा थांना थाबोदोंमोन बे दै बेफोरबायदि दैफोरखौ ओ बिथांमोना ओ सिगांनि दिननि मानसिफोरा बिदिनो दं। खल बा बेबायदि फुख्रिफोरनि दैफोरजोंनो सि सुबुबोदों लोंबोदों जाबोदों दंखलफोरनि दैफोरजोंनो बिदिनो जिब जुनारफोरनोबो होयोमोन बिदिनो सोलिबोदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव गोबां बेफोरबायदि मटरफोर ओंखारबाय जि हासिंनिफ्राय दैफोरखौ बोनानै जोंनि लागै सस्था खालामबाय बेफोरबायदि जों नुनो मोनदों दायो बे समखौ आं नोंनो होननाय जाबाय नोंथाङा बिनि बिसय माबाफोर
नंगौ नोंथांआ जि बाथ्राखौ बाथ्राफ्रा नंगौ गोदोनि दिनावहाय जोबोद दै दैनि दैनि दैनि दै लोंनायाव बाहायनाय बा। ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायनाय दैफोरा माने जोबोद गोब्राबमोन गोदोनि दिनफ्रावहाय गुबुन जायगानिफ्राय बा दैमाफोरनि बबा। दैमुनि दै गानाय दै फोरनिफ्रायसो जो जो रोगानो गोनां जायोमोन लायनो गोनां जायोमोन नाथायबा दिनैनि दिनफोराव न' न' नो गासै हाबो दैखर मटर दंखलफ्रा थाजोबबो आरो बे बे ओ बेफोर बुस्थुफोरजोंनो माने एसे गोख्रैनो बेसे जों दै खौहाय मोननो हायो आरो बेयो जोंनि थाखाय जोंनि जिउ खांनायाव जोबोर गोरलै गोरलै सहस खालामना होदों आरो। जों नायनो थाङोब्ला गोदोनि जुगावहाय दैखौहाय जोङो। जाय ओ जायखि जाया जायगाफोरावनोहाय जोङ मोनामोन नाथायबा दिनैनि दिनावहाय जोङो जायखि जाया जायगायावनो दै मोननाय जायो मानोना। दैखौहाय दानि जुगाव। हाय। पेकेजिं खालामनानै बायदि बायदि ओ बथलफोरावहाय सोनानै बेखौ ओ ओ गुबुन गुबुन खनिफ्रा गुबुन गुबुन ओ इडास्ट्रिफोरा माने गावबा गावगायनि ब्रेन्दनि नाम बुं होननानै बेखौ फाननायफोरखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जि रांनि ओ नैजि ओ नैजि रांनि बा थामजि रांनि बाव गोैजोनि बो जोङो दै फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे दैैया गुबुन गुबुन गाब गोनां दैखौबो जों फाननायफोरखौहाय जोंङो गुबुन-गुबुन जायगा फोरावहाय नुनो मोनो आरो बे नै बे दै फा बेजों दै फाननाया जोंनि बे संसारावहाय जोंनि बुहुमावहाय बा जोंनि थांना थानाय जिउ थांनायावहाय जोबोर गोरलै गोरलै सहस खालामनो हादों मानोना जोङो न'निफ्राय जों गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला बै जायगाफोरावहाय जोंहा दै लों दै लांनानै लांनानै लोंबाय थानाया जोबोर गोब्राब बेनिखायनो जो-जोंनि लागै नैबे जौगाफु मुगायावहाय बे दै लोंनायनि फारसे दै पेकेजिं बे बे खालामनाय बे दै बथल फाननाया जोबोर गोरलै ओ गोरलै सहस राहाखौ जोंनि लागै खालामनानै होदों आरो बिजोंनो दैया गुबुन गुबुन जायगायाव थायो जेरैहाय दैया बुंलांदोंमोन आं लैथो दङ दैमा दङ दंग' नालाफोर दङ लैथोआवहाय जोङो लैथोनि दैयावहाय जोङो मोननो हायो गोबां रोखोमनि जोङो जिब ओ नाफोर नुनो मोनो दै लै लैथोआव थाग्रा लैथि सिंङाव थाग्रा जेरैहाय ना अक्ट'पास नायाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरैहाय नाथुरबो मोनो लटारारि खांख्राइ बायदि बायदि बुस्थुफोरखौ जोङो दैयावहाय मोननो हायो आरो बेखौनो ओ मानसिफ्रा आरो बे ना खौ हमनानै बे दैमाफोरनिफ्राय बे ओ नालाफोरनिफ्राय हमनानै बेखौ फाननानै बा गावगाय न'आव जानानै आरो गुबुननोबो फाननानै आरो बे फैसा रांजोंनो ओ न'खर सालायनाय बा गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ- फरायहोनाय बा जिउ खांनायफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो। आरो बे जोंनि लागै जोबो बोर मोजां आरो दैखौ जोङो गोग्गो लाखिनांगौ अराय सम मानोना जोङो फेक्टरि फोरनिफ्राय मैला दै बेवहाय जोङो डाइरेक्टहै जोङो लैथोनि दैयाव- गारहरनो नाङा आरो बेखौ जोङो एसे- थाललानो नांगौ दैया जों- गो थायोब्ला- जोङो गासिबो गोग्गो- जेरैहाय बिफां लाइफांफ्राबो मोजां बोलो मोनलै- सुबुं माहारिफोराबो मोनगोन जिब जुनारफ्राबो मोनगोन नाफोराबो मोनगोन आरो जोंनि बाहायनाय जिउफ्राव फैबाय थानाय दिनफोरावहाय बे जोंनि थाखै जोबोर मोजांखौ खालामगोन आं अब्ला दैनि सोमोन्दैखौ बेसांखिनियावनो बुंनानै फोजोबनो सानबाय नोंथाङा मा
औ आंबो बेसेखिनिखौनो खोनासंनानै मोजां नांबाय आरो इयुन बेलाफोराव जों बिदिनो सम मोनोबा रायज्लायगोन आं नोंथांनिसिम गोबां हामबाय हामग्लायनायखौ बावहरदों बिदि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननायनि थाखाय। दे बिदिबा जों आं दोनथ'नोसै।
औ दे